हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ
आं नोंथांदों मोनसे टपिकनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोन ना
औ औ जागोन जागोन मा टपिकनि सोमोन्दैयै
औ एसे अखा हादोंनास एसे बोरैबा खोनादों खोमा औ
अ अ अ खोना खोनाबायना दा
औ खोनादों।
औ मा टपिकनि बागैहाय रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा?
बे
औ औ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नों? हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां